खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंब्ला
औ दंङ नोंथां
ओ अब्ला नोंथांजों गुबुन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां
औ ओ
अब्ला नोंथां ओ ओ जोंहाथ' माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ दं नङा होमबा नोंथां ओ औ नोंथांमोननि जायगा एबा न'खरावहाय ओ अनलाखौ अनला ओंख्रिखौ माबायदि रोखोमै संनाय जायो आरो मा माजों संनाय जायो बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ जेनेबा अनला ओंख्रि बुंङोब्ला ओ बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जानानै फैबाय नङा होमब्ला दा बे अनलाखौ अनलाखौ जोंङो फ्राय बागैनो बिदिनो दैलां बोथोरफ्राव बांसिन एसे जानायखौ आं नुनो मोनो आरो
औ
औ माने ओमफ्राय ओ बेखौ बिनि संनायनि माखासे प्रसेसफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंङो माइरं माइरंखौ लानानै माइरंखौ दसे सम दैयाव सोमना दोननो गोनां जायो आरो बिदिनो दैयाव सोमना दोननानै बिनिफ्राय बोखांनानै दैनिफ्राय बोखांनानै आरो दैनिफ्राय बोखांखांनायनि उनाव बिदिनो दैखौ दसे सेरमाइ होनानै आरो बा दै खौ गारजोबनानै बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो गोदोनि जुगावथ' बेफोरबायदि उवा वालफ्राव देनाय जायोमोन खिन्थु आदि आथिखालनि जुगाव दा सोब न'खरावनो बा गासै न'खरावनो बेफोरबायदि उवालफोरखौ जोंङो नुनो थांला। बा मोननो थांला बिनिखाय सोरबाया बेफोरबायदिनो थौसि फ्राव देयो एफा एफानो आरो सोरबाया बेफोरबायदिनो आजिखालि दा माबा थायोसै ओ जिथुनाखि ग्रेन्डार बेफोराव उनोसै आरो दा बेफोराव ओ गुन्दै खाला बेफोरबायदिनो उननानै गुन्दै खालामना लानाय जायो बिनि उनाव गुन्दै खालामखांनायनि उनाव बेखौ जायगा दाबसेयाव दोननानै ओ जि हमना ला जेनेबा ओ माबाजों अनलाजों मा होनो दाउजों संगोनब्ला जुदि बेदरफोर बिदिनो गुं बेदरफोर होगोनब्ला बे बेदर बेफोरखौ जोंङो बिदिनो माबानानै थाव संख्रि बानलु सेरनानै बिदिनो बेदरखौ एवनानै बिदिनों संख्रि मस्ला बानलु होनानै जेनेबा बिदिनो एवनां एवनानै आरो एवनांगौ ओमफ्राय जेब्ला बेदरा एसे टाइ माने दै होनो थाखाय टाइम जायोना अब्ला बे समाव दै होनायजों लोगोसे बे जिहेथु जाहा देना लाखानाय माइरंनिफ्राय मोननाय जि गुन्दै अन जि गुन्दै बेखौ जोंङो बे दै होनायजों लोगोसे बेयाव होफानो गोनां जायो। आरो बेयाव होनायजों लोगोसे जोंङो होनानै मानोनो होनोब्ला सम सम जाहा एसे एसे एरबाय थानो गोनां जायो। जिहेथु माने अनलाया सिङाव गाहायाव सिथाबनानै खामा बायदि बा लदर लदर जायि बायदि बिदि जों बेखौ एसे एरबाय थानो गोनां जायो सम-सम आरो बेबायदिनो जेब्ला बेफोरबायदिनो एरै-एरै जेब्ला ओ मा होनो दैफ्रा दैया एसे रानगोन बा ओ माबाया बिदिनो ओंख्रिया एसे लाथाब-लाथाब, सिदोब-सिदोब जागोन अब्ला जा ओ संख्रि बिदिनो संख्रिफोरखौ नायनानै जोङो खांजानाय जाहैयो आरो।
औ
औ दा बेबायदिनो जोङो जानाय जायो आरो।
नोंगौ।
औ
नोंथांमोननि जायगायावहाय ओम मा मा बेदरजों जानायखौ नुनो मोनो?
आंथ' ओरैनो बेफोरबायदिनो लकेल दाउफोरजों जायो सोरबाया बिदिनो बयलारफोरजों जायो बिदि खौ आं बांसिन नुयो आरो। जानायालाय गासैजोंबो जाजाजोबो खोमादांना अमाफोरजोंबो?
औ, जाजायो।
औ, आं जेनेबा अमाफोरजों जानायखौ खम नुयो आरो।
औ ओ आरो नोंथांमोनहा ओ अनलाखौहाय बेदरनि अनगायैबो ओ जेनेबा मा मा मैगं बा ओ औ मैगंफोरजोंहाय संनाय संनानै जायो आरो जायो नोंथांमोनहा?
आं मैगं-मैगं बुंनानै थाङोब्ला मैगंखौ आं बारा इसिग्राब नुवा नुनाया खिन्थु माबाजों जायो आरो बेयो औ-औवा मेवाइजों बेजों जानाय जायो आरो। ओमफ्राय बेलेगथ' बेलेग आं बिसिग्राब मोनजाथ'वाखै। बेलेगखौ मोनजाथ'वाखै आं दासिम।
ओमफ्राय दा नोंथाङा बिदिनो बर' जिथुनाखि बर'फोरनि जि जानाय लोंनाय बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे माबाफोर बुंनो सानदोंबा बुंनो हागोन आरो।
ओ बर'फोरनि जोंहा जानाय-लोंनाय मेनलि ओंख्रियाथ' ओ जों दा जाबायदि सावरायबाय थादों अनला ओंख्रि बेनोखा बिनि अनगायैबो जोंहा ओ सबाय दङ सबायखौबो माने गोबां रोखो मजों जायो आरो जेरै सबायनिबो मोनसे ओंख्रि गावबा गावबा जानाय स्टाइल थायो आरो। अ थास' बिबार आरो नारजि अमा बेफोरबायदिनो ओ जोंहा दा ओ आङो अ नलानि बागैनो सावरायनोसै नोंथांजोंबो जिहेथु नोंथाङा गावनि संनाय जानायखौ खोन्थाबाय। ओ अनला आंख्रिखौथ' जोङो ओ जोङो नोंथाङा दहायनो जाबायदि बुंलांदों जे अनला खौ जोंहा माइरंखौ सुनानै दसे ओ दसे दैयाव सोमना दोनो बेनि उनाव सुखांनानै बा जि मिनिटसोनि उनाव हाय जोङो अनलाखौ जोंहा गोदो गोदायनि समावथ' ओ उवाल गाहेनाव देनाय जायोमोन नोंथां ओ दा दोरोङारि मुगाजों लोगोसे सोलायलांनो हमनानै जोंहा माखासे मिसिं ग्रेन्डारफोरावहाय उननानै जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ जोङो बांसिनानो अनलाखौहाय ओ दै जानग्रोनानैहाय ओ जा मैगं होयो बेखौहाय होनानैहाय जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला ओ खारै होनाय जायो खारै होनायनि उनावहाय जोङो अनला गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो आरो जों अनला गुन्दैखौ फ्रि फ्रि साराब्लाबो माने जोङो बेखौ दैयाव गलायनानै माने होनायखौ नुनो मोनो आरो अनला ओंख्रिखौहाय।
औ नोंथां।
अ नों अनलाखौ नोङो जों गोबां बेदरजोंबो सं- संनानै जानो हायो नाफोरजोंबो संनो हायो। लोगोसे जों एम्फौ लाथा फोरजों बो संनानै जानो हायो ओ जोङो एम्फौ ला थां जों संङोब्ला जोङो ओ अनलाखौ जोङो खारै होनायखौ नुवा आरो नोंथां। ओ जों बेवहाय ओ सिंग्रि मोखै होननाय मोनसे गोखै मैगं। दङ बेजों जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ।
लोगोसे जोङो खारैजों जायोब्लाथ' जोंहा अनलाखौ जोंहा मुला गुन्द्रु फोराननाय बेजों जायो आरो। ओ बासि खा बिबार खेवालि बिबार आरो जोंहा ओ मेसें बोथोरनि समावहाय बेसर गोरलै बे बेसर बिलाइजोंबो जोङो लाइ फाख्रि अनला आरो बेसर अनलाजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
गोबां बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रिजों जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। औ माने गावबा गाव गावबा गाव सथेलयै आरो माने अनलायाथ' जोंहा गोबां जाबायदि खिन्थाबाय नोंथांनो अ गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग ओंख्रिजोंबो जानो हायो ओरैनो गोजायैबो जानो हायो
औ
ओ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ
नोंथां नोंथांमोननि जायगायावहाय जेनेबा अनलाखौहाय ओ खारैनि अनगायै बे जेबो जेनेबा थावफोर जों संनानै संनाय जायोना जाया?
थावबो। थावफोरजों सं माने जेनेबा जोंथिंथ' बांसिन फ्राय बागै थावफोरजों संनायखौ नुनो मोनो। आरो खिन्थु खारैजोंबो संनायखौ नुनो मोनो मोननाया खिन्थु आंङो बारा एसेग्राब नुवा आरो मालाबा खनफा खननै बा। सोरबा खनसे खननै संनाय बेफोरबायाददिखौल' नुयो आं बांसिनैनो बिदिनो थावजोंनो संनाय बेफोरखौ आं बांसिन नुयो आरो।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
माने अब्ला नोंथाङा जेनेबा बे ओ खारैजों सङोब्ला माब बायदि मोनजायो आरो बे थावजों सङोबा माबायदि मोनजायो बेखौ एसे फाराग बिथिखौ फोरमायना होनो हागोन नामा? मानि थाखाय बिदि बेलेग बेलेग जायो
ओ जोंहा खारैजों सङोब्लाथ' जोङो खारैजों जानायनिबो मैगं दङ जोङो अ खारैजों आं दहायनो बुंलांबाय बासिखा बिबार मेवाइ औवा मेवाइ आरो ओ मा होनो ओ खेवालि बिबार आरो आरो ओ मुला गुन्द्रु बेफोरजों जों खारै जानायखौ नुनो मोनो आरो अब्ला जों खारैजों संनाया मोदोम फ्रु जायो आरो ओंख्रै या खोनादों नोंथां। औ खारैजों संनाय ओंख्रिया मोदोमफ्रु जायो ओ औवा मेवाइखौ जोंहा खारैजों खारै नङाब्लाथ' औवा मेवाया रुइखायानो लोगोसे मुला गुन्द्रुफोराबो औवा खारै होआबा रुयानो। आरो माने खारैजों संनाय ओंख्रिया सबायाथ' जोंहा मेनलि खारै जोंहा खारै होनानैसो रो दुगैखायो नालाय बेनिखायनो सबायाइाबो खारैआनो जाखायो बिनिफ्राय जोङो अनलाखौहाय
औ।
थावजों जायोब्ला बेवहाय जोङो बे आं दानिसो जा बुंलांदों एम्फौ लाथा सिंग्रि मोखै बेफोरजों जानाया माने एसे खैसिब खैसिब एसे थावनि आलादा आलादा सुवादखौ मोननो हायो आरो फारागथिया बेनो जे खारैजों संनाय अनलाया एसे मोदोमसिनो आरो बै खारै होआलासिनो संनाय अनलाया एसे मोदोम खैसिब खैसिब आरो एसे जानायाव एसे थाव बायदि एसे आलादा बायदि मोनजायो आरो
औ नंगौ नोंथां
अब्ला नोंथाङा थावजों संनाय खारै खारै होआलासिनो अनला ओंख्रि संनायखौ मोनजाफेराखै नामा
आं बारा एसेग्राब मोनजायाखै मोनजानायालाय माने बारा न'आव बारा संनायबो जायाना खालि गोबां खमावनो संनाय जायो माने मालाबा मालाब' संनाय जायो आं नोंथांनाव बेखौ सोंनो सानदों जे जोङो सबाय संनो थाङोब्ला जेनेबा सबायखौथ' जोङो एक्सट्रा रूगारग्रोनांगौ जायो नङा होमब्ला
औ
दा बे रुनाय समाव जोङो खारैखौ होफाखायो ना ओंख्रि संनाय समाव जोङो खारैखौ होयो।
खोनायासै नोंथां
अ माने जोङो जेनेबा सबाय संबाथ' खारैखौ होनो गोनां जायो नालाय दा बे सबायखौ रुग्रोनाय समावनो खारैखौ होनो गोनां जायो ना। ओरैनो ओंख्रि संनाय समाव होयो खारैखौ।
ओ जोङो खारैखौ जोङो रुग्रोनायावनो खारैखौ होनाय जायो नोंथां ओ जोङो कुकार एबा साराय एबा थुसियावहाय ओ खारै होनानै जोङो सबायखौ रुग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव सबाया रुइबा नाथाय जोङो ओ बेदर एबा दाउफोरखौ एवफ्रामनानै लायो बिनि ओमफ्राय एवफ्रामनानै लानायावहाय ले-लानानै खांनानै दोनो बेदरखौ बा नाखौ बिनि उनाव जों बै एव ओ खारै होनानै रुना नै लानाय सबाय ओंख्रिखौहाय जोङो बै गुबुन सारायाव संफिनो आरो बिनिफाय ओ जोङो खारैखौ साखि नायनानै नांदोंना नाङाखै बेवहाय नायफिननो हायो जुदि नाङाखैबा जोङो ओ बेयावहायबो जोङो खारैखौहाय ओ होफिननो हायो आरो ओ जोङो अब्लाबो जोङो मेनलि सबाय ओंख्रिखौ खारै होनानै रुग्रोना लानाया बे इम्परटेन्टसिन आरो ओमफाय बे खारैया नांदोंना नाङा बेखौ बै ओंख्रि संफुबाय थानाय बेदर होनाय समावबो जोङो ओ साखि नायनानै उम खारै नाङाखैबा होफिननो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां अब्ला नोंथांसिम धय्न' नोंथांनिसिम धय्न'बादसै बेफोरबायदि मोजां खोथाफोरखौ आंनो खोनथानायनि थाखाय। जिहेथु जोंहा समाबो जानानै फैबाय
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।